औ खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ ' आं दिनैहाय नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथां माने आङो दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव नोंथांजों दसे सम सावरायनो सानदोंमोन आरो ना नों नोंथाङा सम होनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां सावरायजागोन नोंथां।
दा नोंथाङाथ' मोनथिखायोना बर'फोरनि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला नोंथां।
औ नोंथां थारैनो मिथिगौ।
माने ओ जोंनाथ' बर'नि जानाय लोंनाय होनोबाथ' बिदिनो गोबां रोखोम रोखोमनि दङ मोनसेल' नङा नङा होमबा नोंथां थ' बिनि गेजेरावहाय आङो नोंथांनो नारजि ओ नारजि ओंख्रि। अनला ओंख्रि बिनि सोमोन्दै एसे खोन्थानानै होनो सानदों आरो ना नोंथां। जोंनिथिं माबायदि बानायो बा जों माबायदि जायो अबेनि ओमफ्राय लाबोनानै बा बानायनानै जायो बिनि सोमोन्दै आरोना। थ' जोंनाथिंहाय नारजि ओंख्रि होननानै बुंङोबा थ' बयजोंबो मोजां मोनजानाय माने बर'फोरनिनो मोनसे ओंख्रि। थ' जोङो बेखो फाय नारजि ओंख्रिखौ जोङो सिगाङावहाय माने जेज जोंनि फोथाराव मोननाय जे ओ जोंनि बागानावहाय माने जों मावनाय आबाद जे फाथो आबाद जोङो मावो बेखौहाय जोङो मा बिनि बिलाइखौहाय माने जोङो खानानैहाय जेब्ला बे फाथो बिलाइया उन्दैनिफ्राय देरलाङो बा रालाङो जेब्ला बिलाइआ गिदिर गिदिर जाहैयो अब्ला जोङो बेखौहाय माने खानानैहाय फोराननाय जायो आरोना बिनि बिलाइखौ माने बिजौखौबो सोरबा सोरबा खायो आरो सोरबा सोरबा ओक्षबै बिलाइ गोराखौ खायो आरो ना थ' बेखौहाय जोङो माने सान्दुुंङावहाय मोजाङैहाय फाननाय जायो आरो ना ओमफ्राय फोरान नानै जोङो बेखौहाय उम माने मोजाङै फोरानथारनानै जेन' बियो ओ जमा दोनजायोबा जेन' बेयो ओ मैखुनफोर बारा बा गाज्रि जाया बा बेवहाय माबाफोर जेन' खाराब जाया आरोना बेनि थाखायहायो बेखौहाय मोजाङै फोराननानै बेखौहाय प्लास्टिकफोराव सोनानै बा अबेयावबा ओ ओ जमा दोननानै मनाफोराव बा बस्थाफोराव सोनानै दोनो आरोना जोङो ओमफ्रायहायो बेखौहाय उनावहाय जोङो जेब्लानो गोसो अब्लानो जोङो बेखौ जायो आरोना जेरैहाय जोङो बिखौ ओ जानायनि सम सफैबा माने जानो गोसो जायोबा जोङो बेखौहायनो मोजाङैहाय सायनानै दसे स सम सोमहाबनानै दोननानै बेखौनो जोङो माने मोजाङै सुनानै ओमफ्राय बेखौ जोङो खारैजोंहाय रुयो ओ आरोना नोंथां। ओमफ्राय जोंथ' बेखौहाय औ जोंथ' बेखौहाय ओरैनो गोजा जाया नालाय। जोङो बेखौ अमाफोरजों जायो अमा बेदरजों बा दाउ बेदरजों बिदिजों जायो आरोना जोङो थ' बिदिनो जोङो बेखौ खारैजों रुनानै ओ रुनायनि उनावहाय जोङो बेखौ माने रुखांनानै सागंजोंहाय हुग्लियो आरो ना मोजाङै जेन' माने खारै नांबासो बेयो माने मोजाङैहाय दोगोन जागोन आरो ना माने खारै नाङाबा बियो माने जेरै बिलाइ दं बिदियैनो थायो आरोना। ओमफ्रायहायो बिनि उनावहाय जोङो बेखौ रुनानै दोननानै जोङो ओ जेरैहाय जोंनि ओ बेजों नारजिजों संनो गोनां जे बेदर अमा बेदर बेखौहाय जोङो ओ एवनानै लागोरो आरो ना जेनेबा थावफोरजों थाव जों सामब्राम बानलु होनानै बेदरखौ मोजाङै एवनानै लायो आरोना। ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो बेखो ओ नारजि रुनानै दोननायखौ जोङो माने बेयावा ओंखायनो माने सम्बार होनाय जायो आरो ना माने बागोर होनाय जायो। ओमफ्राय बिदियैनो बियो नारजि ओंख्रिनि महर लायो आरोना नोंथां। था बेखौ जोङो मोजाङै गोदौ होनानै मोजाङै मिलायहोनानै जोङो बेखौहाय जानाय जायो आरोना। ओमफ्राय बिनि अनगायैबो जोङो जानो मोजां मोनो जेरै अनला अनलाखौथ' ओ जोङो माइरंनिफ्रायनो सोमनानै दोननानै बेखौहाय ओ ओंख्रि अनलानि ओंख्रि महर होनाय जायो नोंथां जेरैहाय दा दैज्लां समावथ' जोंना माइ गायनाय था ता बे गायनाय माइनिफ्रायनो जोङो माइरंखौ बाहायोना नोंथां। बानायो ना ओमफ्रायहायो बिनि उनाव हाय जोङो बेखौहाय जोङो ओ दोगोन खालामनानै माइरंखौहाय सोमनानै दोनो आरोना दैयाव बिनि उनावहाय जोङो बेखौ दोगोन खालामगोन आरोना। उवालफोराव गोदोथ' उवालाव देनायस जायोमोन नाथाय दायो जोंना थोबसिफ्राव देयो जुदि एसेल'बा बेनि अनगाथ' दायोथ' ग्राइडारफ्राव होनायबो नुसै आरो ना जोङो। माने होनानै होसै आरो ना बिहोन खालामनो थाखाय बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय जेन'बा जों दाउफोरजों जायोबा दाउ दाउफोरजोंहाय माने ओ बिदिनो संनानै जायो आरो ना अनला ओंख्रिखौहाय बिदिनो जेरैहाय ओंख्रि संदों बिदिनो आरो बिनि अनगायै नोंथां माननिथिं माबायदि माबायदि जायो जोंनाथं थ' बिदिनो जायो नोंथां होमबाबोथ' गासैबो माने दोरोङारि ओंख्रिबाबोथ' जानाय लोंनाय बा संनाय खावनाया एसे एसेब्लाबो आलादा जायो ना नोंथां थ' नोंथांमोननिथिं मा मा ओंख्रि ओंख्रिखौ जायो आरो माबायदि माबायदि संनानै जायो नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां औ जादों। ओ दा बयस बुंलांनाय बायदियैहाय जोंनि बर'नि गुबै ओंख्रि होनोब्ला जोङो अनलाजों दाउ सबाय अनलाजों दाउ नारजिजों अमा बिदियखौ जों लानो हायो। ओ सबाय अनलाजों दाउ बोरै सङो होननानै बुङोब्ला जोङो सबायाइ अनलाजों दाव ओंख्रिखौ जोङो उम गिबियावनो जोङो दाउ दाउ होनोब्लाथ' जोङो ओ न'नि दाउफोर जोङो साफ्रोम बर' सुबुंनि न'खरफोराव साफ्रोम न'खरफोरावनो दाावफोरखौ फिसिनानै दोनखानायखौ नुनो मोननाय जायो। बेवहाय जों गिबियावनो दाउफोरा दाउजों सबायजों जानो गोनांबा दाउजों अनलाजों जानोबा जोङो दाउखौ गिबियावनो बुथारग्रोना लाबाय बुथारना लानानै बेखौ ओ साखोन सिखोन खालामना लानानै बेखौ जोङो थावजों एवख्रांग्रोना लाबाय।
औ।
एवथ्रांग्रोना लानानै बेखौ थियारि खालामनानै दोननाय जाबाय लोगोसे जोङो औ अनला अनला ओंख्रिखौथ' जोङो माइरंनिफ्राय मोननाय जायो नङा होनब्ला नोंथां। माइरंनिफ्राय जोङो बानायनाय जायो आरो अन गुन्दै जेराव अन गुन्दै बुंनाय जायो बेखौ ओ जों जेराव जों आबाद मावो आबाद मावनाय माइरं माइ माइ आबाद बेनिफ्रायनो जों माइरंखौ मोनो। बे माइरंखौनो जोङो ओ दिन्खियाव गोदोथ' नुनो मोनोमोन नोंथाङा बुंनाय बायदि वालजों देनाय दा नाथाय दिंखिफोराव देनायखौ नुयो दिंखि लोगोसे एसे खम खम बानायनोब्ला जोङो थफसिफोरावबो देनायखौ नुनो मोनो। बिदिहाय जों देनानै लाग्रोनाय जाबाय बेखौ देनानै लाबाय गुन्दै खालामनानै लाबाय आरो। गुन्दै खालामना लानाय आइरनखौ गुन्दै खालामना लानानै जोङो बिदिहायनो जोंनि ओ इसिं न'फोराव इसिं न'फोराव जोङो सौखायाव दैखौ साहायाव दैखौ होनानै जाननानै दोनबाय आरो उम। दोननानै गोदौ होबा जेराव गोदौ गोदौब्ला जों अनलानि बे जों देनानै लाखानाय अन गुन्दैखौ बेहाय गोदौब्ला बिदिहाय एसे एसे होनानै जों गोदौ होबाय थायो। जेराव बियो लाथा खानानै थाया आरो जेन बियो गोदौ गोदौ ओरै मोजाङै साद जायो। बिदिहाय बिनि थाखाय जोङो बेखौ गोदौनाय समावसो होनाय जायो आरो। होनाला गोदौबा बेनि उनाव जोङो जोङो एवखानाय एवखांखानानै दोननाय जोङो न'नि दाउ न'नि दाउखौ जोङो बेवहाय होनाय जायो आरो होनानै जोङो मोजाङै बेखौ एसे पाग जानाय बायदियै पाग जानाय बायदि दोनबाय एसे गोदौ अ अरखौ मोजाङै होनानै खोबहाब खोबहाब होनानै मोजाङै गोदौहोनानै लोगोसे जों खारै बेवहाय खारै होबाय खारै होबासो जोङो बेयो अनला ओंख्रि खारै जागोन जेराव जों खारैजोंसो जानाय जायो न खारैखौथ' जोङो बेहाय खारै होनोब्ला जोङो जों खारैखौ बायनानै गोबां बायनांगौ जाया जोङो बुंनो थांब्ला जोंनिनो थालिर दंफां आथिया थालिरनिफ्राय गोबांसिन बानायनाय जायो। बे थालिर दंफांखौ जों जिरनानै बेखौ फोराननानै बेजोंनो जों बेनि हांगार खौ सावनानै बेनि हांगारखौनो जों सरो सरनानै दै होनानै सरनानै बेखौनो खारै बुंनाय जायो जों जाय बे खारैया जायखिजाया बुस्थुखौ ओंख्रि संनायाव खारै ओंख्रि संनायाव बेखौ बाहायनाय जायो जाय ओ नारजि संनायावबो बेखौ बाहायनाय जायो बे रबहोयो। बिदिहाय जोङो बे खारैखौ होनानै अनला ओंख्रिखौ बानायनाय जायो। अनला ओंख्रिबानानो अनलाजों दाउ बे जानानै थांबाय आरो। लोगोसे जोङो नारजिजों अमा। नार्जिजों अमा बुङोब्ला जोङो नारजि अमा बुङोबाथ' नारजि गिबियावनो नारजि नांग्रोबाय। नारजिनि थाखाय जों गिबियाव जोङो ओ फोथारफोराव फोनानै लायो फाथो जायखौ जोङो गोरलै समाव एबा दंफां समाव बेनि फाथोनि दंफां समाव जों बेखौ फाथो बुंनाय जायो। फाथो समावबो बेखौ जाजायो फाथो माने जों गोरलै दंफां बिलाइ सम समाव जों बेखौ जाजायो एखौनो जोङो लाना फैनानै एसे रायोब्ला बे दंफाङा एबा फाथोआ रायोब्ला फाथोखौ जोङो फोराननानै बेखौ खानानै नोंथाङा बुंनाय बायदि नोंसोरनि सिजांनाय बायदि बुंनाय बायदिहाय जों बेखौ फोराननानै लाग्रोबाय गिबियावनो फोरानना लानानै न'खरफोर लाना फैनानै दुब्लि फोथारफोरनिफ्राय जोङो लाना फैनानै फोरानना लाग्रोबाय खाना लानानै फोरानना लाग्रोबाय। लानानै जोङो मोजाङै बेखौ रानोब्ला गु गोबाङै जोङो फोरानना दोननाय जायो नालाय बेखौ जोङो ओ थंगाफोराव जोङो मोजाङै नो गोबाव सम जाजालायगोन। जानो लुबैबाय थानाय समाव जों जानो हानाय बायदियै थुब्रायना दोनो आरो। जेब्ला जों जानो लुुबैयो अब्ला बेखौ जोङो बे एसे नांगौ खिनाखौ लानानै बेनिखाय दिहुननानै नांगौ खिनाखौ लानानै जों एसे दैयाव सोमग्रोना लानो गोनां जायो। जेराव नोंथाङा बुंनाय बायदिया बिदि सोमग्रोना दोनबाय जि मिनिट नैजि मिनिटसो सोमना दोननानै जेराव जों मोजाङै बेनि गोखाफोरा एसे खारखो होननानै जेराव फाथो होनोबाथ' जों गो गोखा नारजि होनोबा जों गोखा होनना मिथियो नालाय बेनिखायनो बे बेखौ जोङो हाबनानै बेखौ मोजाङै सुनानै सेबै सेबै सुनानै जों मोजाङै बेखौ लान फैनानै सारायाव जोङो ओ बिदिनो इसिं न'आव सौखायाव जाननाय दैयाव बे एसे खारैजों रबहोनांगौ जेराव जोङो बेखौ रब होनो थाखाय जों खारै खारैजों बेखौ ओ नारजिखौ होनानै रब होनानै एसे रब होनानै होननाय जायो आरो लोगोसे जोङो नारजि अमा जानोब्लाथ' अमाखौ जोङो गलाफोराव एबा बाजारफोरावसो मोननाय जायो नालाय बेनिखायनो जों बेखौ लायो लिरनानै लाग्रोनांबाय ला नानै गलाफोरनिफ्राय बा बाजारफोरनिफ्राय लाना फैग्रानै जों बेखौ अमाखौ थावजों एसे एवफ्रानग्रोनानै दोननाय जाबाय
ओ।
लोगोसे दोननानै बेखौ नारजिखौखौ जों खारै होनानै एसे रब होना लाबाय रब दै होनानै एसे रब होबावनानै बिसिखौ जोङो ओ साग्लोबसार सानाय जायो जायखौ जों सागं बब्ला जोङो सानानै बिदि बेहाय सानानै जाय बुस्थुखौ गेब्लेहोयो बेखौ जों न' न' बानायनानै लाखानायखौ सागं नोमोन लोगोसे दानि जुगफोरावथ' जों सागंखौबो बायनानै मोननाय बिदिहाय गोबां बायनानै बाहायफैनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय जोङो जोंनि बुङोब्ला जों औवाजों बानायनानै लायो सागं बे सागंखौ। जों सानानै होयो सानानै होयोब्ला इयो जेन बेयो खारै नांनानै गेब्लेयो बे नारजिया नारजि बिलाइया जेन गेब्लेनानै मोजां जायो आरो सार बेजों लोगोसे जोङो औ अमा एवफ्रनानै दोनखानाय अमाखौ जोङो बेयाव गारसोमनानै बेयो नारजि अमा जाहैबाय आरो नोंथां औ नोंथां।
औ ओं जोंनि ओं नारजि बर'नि जानाय लोंनायनि सायावथ' जोङो बे थिखाना होनाय समाव जोङो रायज्लायनानै फोजोबनो हाया नङा होनब्ला नोंथां? बेनिखायनो जि हायो नोंथांनिफ्रायबो ओं मोनथियै बाथ्राफोरखौ नोंथांनिफ्राय मोनथिनो आंनिफ्रायबो नोंथाङा मोनथिनो मोनबाय।
अ।
बेनिखायनो नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय नोंथां।
औ नोंथां होनबा जों बाहायनो दोनथ'नोसै नोंथां।
औ नोंथां गोजोन्थों नोंथां।